नोंथांङा
खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
नोंथांङा दायो फ्रियनो दंङोना नोंथां?
औ नोंथां फ्रियैनो दंङो आंङो।
औ ओ आं नोंथांनो मोन मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना।
औ जागोन दे हायो नोंथां।
औ ओ जोंना औ जोंना नो जादों जे दाउ अमला फिसिनानै दासानदि मानसि माबायि रांखावरि बिखान्थियाव आवगायगासिनो बा माबोरै न'खर संसारखौ जालांगासिनो एसे सावरायज्लायनोसै नामा नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ अब्ला आंङो गिबियावनो एसे बुंग्रोनोसै ओ
औ
दाउ अमा फिसिनाय दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंङो दा बर'फोरा ओ न'खराव गोबां बेफोरबायदि फार्म खा फार्माव फार्मनि बादि फिसियाब्लाबो जोङो न'आव जोंना अमा अमा मानै बा मासे दाउफोरा थामजिथासो बा थामजिबााथासो बेफोरबायदिया थाखाथारो आरोना नोंथां।
जायो नोंथां।
ओ जोङो बेफोरखौ लानानैहाय जेब्ला जोंनो नांगौ जायो अब्ला जोङो बेफोरखौ फाननानैहाय बा अमाफोरखौहाय फिसा सोखायनानै बा दाउफोरखो दाउफोरखौ बिदै दैहोनानै बिदैफोरखौबो फाननो हायो बा जोङो बेफोरखौ फिसा गफाय होनानै ओ बेफोरखौ उनावहाय फाननो हायो
औ
नङा होमब्ला नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ ओ बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो जे जोंनो न'खर फोराव नांगौ जानाय मुवा बेसाद होमबा नांगौ जानाय गाननाय जोमनाय मा जों जोंनि बिमा बिफाफोरा दा फिसिनानै जोंनो फरायनाय फोराव एडमिसन लानाय फर्म फिलाप खालामनाय बेफोरबायदियाव गोबाङैनो जोङो ओ सहाय खालामबोनायखौ आङो उन्दैनिफ्रायनो नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
ओ जे जोङो दा ओ जोंनि आइ बाबामोना गोदोनि समावहाय रांखावरिनि आंखालाव फरायबोनो मोनाखैमोन बेनि थाखायनो दा बिसोरो बेफोरबायदि जोबोद खस्थ मावनानै जोंखौ गावसोर रोङा खैबाबो जोंखौ ओ गावसोरो खस्थ खालामनानैबाबो फोरोंबोदों जे माबोरै फोरोंबोदों होननानै बुङोब्लाबो ओ जोंथ दैज्लां बोथोराव माइ गायनानै लाखायो नङा होमब्ला नोंथां ओ जोंनो ओ थाव संख्रिनि थाखाय रां खावरि नांगौ जायो बेनि थाखायनो जोङो ओ अमा मानै बा ओ दाउफोर बेफोरबायदिनो हांसोफोर लाबोनानै न'आव फिसिफैनो हायो आरो ओ जोङो जों जानाय माइरंखौनो होनानै बा ओंखामखौनो होनानै बिसोरखौ फेदेर हायो ओमफ्राय बिसोरनि आदारखौ होनो हायोब्लाथ बिसोरो थाबैनो देरोबा थाबैनो जोङो बिसोरखौ फाननानै रांखावरि खामायनो हायो नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंथां
बेफोरबायदिनो जे आं बुंलांखाबाय बिसोरखौ बिदै दै दैयोब्लाथाय बिदैफोरखौबो फाननो हायो बा फिसाफोरखौबो दानि जुगावथ फिसा फिसायाव बायनानै लांनानै सो फिसिहैयो नालाय नोंथां
औ नोंथां औ
औ बेफोरबायदिनो गोबां बिथिङाव जोङो दाउ फिसिनानै रांखावरि आरजिनो हायो बा जोङो न'खर न'खराव सहाय मोनो ओ आरो दाथ गोबां फार्म खालामनानै बेफोरबायदिनो ओ फरायनाय सुबुं गासैबो सुबुङा फरायनानै गोरों गोरा जादोंब्लाबो साख्रि बाख्रि खौथ मोनाखै नङा होनबा नोंथां बेनिखायनो जोङो ओ ओरैनो बेखारै थायालासिनो जे साख्रि मोना‌ खैब्लाबो ओ गोसो बायाखै जे जोङो बिजनेसाव बिजनेस खालामदों जेरैहाय जोङो दाउ अमानि फार्मिं बानायदों दा बांसिनानो अमानि फार्मिंखौ बानायदों मानो होननानै बुङोब्ला ओ दाउआ दाउआ जे एसे बेमार जाबानो थैयो बेनि थाखायबो जोङो भेक्सिन ओंखारबाय बा अमाफोरनि नि थाखायबो भेक्सिन ओंखारबाय जे जोङो फार्म बानायदोंबाबो जे साब सिखन लाखिनो हानायनि दा गोदान जुगाव जोङो मोनामनायबाबो बेखौ खारहोनो थाखाय मुलि मोनो बा अमाफोर अमाफोरनिबो डक्टर थायो बा दाउफोरनिबो डक्टर थायो बेफोरबायदिनो जोङो बेसोर बेमारनिफ्रायबो बासायनो हायो जे जोङो ओ सासे ओ लेखा गोरों सुबुङा बेयो साख्रि मोनाखैबाबो जे अमानि फार्मिं बानायनानै जे जोङो मा गिबियाव ओ गोबां हाखायाबाबो जोङो मानैनिफ्राय जागायलांनो हागोन बा माथा थामनिफ्राय जागाय लांनो हागोन माथाम अमा अमाखौ फिसा जागि होयोब्ला जे बेयो जिथा जि था जायोबाबो जोङो थामजिथा मोनगोन नङा ह नोंथां
औ नोंथां औ
बेफोरबायदिनो जोङो बिसोरनो आदार होनानै बा फिसाफोर जेब्ला बिसोरो जन्म जानानै नै बा थाम दान जायो एसे आदार जाहाङो अब्ला जोङो बिसोरनो ओंखामखौ गेफे संनानै होग्रोनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बिसोरनो पालिस बे गुन्दैनिख्रुइ मिहि मिहिसिन गुन्दै बे खौ जोङो होननानै बुङ औ बेखौ बेखौहाय जोङो बिसोरनो जाहोगोन आरो ना नोंथां जेब्ला बिसोरो गाइखेरखौ गारनो हानाय जायो अब्ला जोङो बेस बिसोरखौ मासेया मासेयाव बा रोजा बा मासेयाव थामरोजा बेफोरबायदियाव फानहरगोन आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो फार्मि खालामनानै गोबां रां आरजिदों फिसा सोरजिनानै बेखौ बिसोरो फानहनानै खामायदों बेफोरबायदिनो जोङो ओ साख्रि मावनानै जे बोसोरसेयाव बोसोरसेयावसो दाइनजि रोजा बा बोसोरसेयावसो से लाख बा सोरनाबाथ' खम नङा होनबा नोंथां ब्रैजि बाजि बेफोरबाय थामजिनिफ्राय से लाख थाम थामजि रोजानिफ्राय लानानै से लाखा लागैलसो मोननायखौ जोङो नुनो मोनो जे जोङो बेफोरबायदि फार्मिं मावोब्ला बेफोरबायदि राङा जोंनिया बे मास मोनसेयावनो फैनो हागौ बिसोरनि बोसोर बोसोरसेनि खामायाव जोंनि बे साननैनि खस्थनि गेजेरजोंनो जोङो बांसिन रांखौ खामायनो हागोन होननानै आं स सानो आरोना नोंथां जे साख्रिनिख्रुइ बिजनेस मोजांसिन बेफोरबायदिहाय आरोना नोंथां नोंथाङा दा बेनि बेनि सायाव ओ दाउ अमा फिसिनायनि सायाव मायाबाफोर फोरमायनो सानदोंब्ला एसे फोरमायनानै होदो नोंथां
औ नोंथाङा जेरै फोरमायलांदों बेबायदिनो आंबो बुंनो सानदों जोंनि बर' हारि बांसिनानो बेबायदिनो बयनिबो न'खराव दाउ अमा बोरमा बे फोरथ थाखाथारो परमपरा गोदोनिफ्रायनो बे दाउ अमा फिसिनाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे माने हुदाखा जों बर' हारिया म बिदिनो दाउ अमा बोरमा गोदोनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदिनो फिसिबोखानाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेबायदिनो आलासिफोर फैयोब्लाबो बे न'आव थाखानाय दाउफोरखौनो बुथारनानै संनानै जाहोनो हायो आरो बेबायदिनो बेबायदिनो दाउफोरनिखौ फिसा आजाय होनानै अमाफोरखौ फिसा आजाय होनानै बेफोरखौ फाननानै रां खामायो बेजोंनो गाननाय जोमनाय आरो जानाय लोंनाय बेफोर गासैबो खरसखौ बेफोरजोंनो बायनो हायो
औ
बेबायदिनो फिसाफोरखौ फरायहोनाय बेफोरावबो हेफाजाब होनो हायो आरोना बेफोरखौ फिसियोब्ला
औ औ नोंथां
औ बेफोर दाउ अमाफोरखौ लानानैनो जिउ खांनो हायो
औ दानि जुगनि जिउ खांनायनि राहा लामायाथ बेनो जाबोदों नङा होमबा नों थां जोंनि बे सोलिबाय थानाय दिनाव
औ
औ फोरमायनानै होलांदो बेफोरखौनो एसेयैहाय
औ बेफोर दाउ अमाफोरखौ लानानै बेनिफ्राय बे दाउफोराबदि बेबायदिनो जि नैजि गाहाम फिसा होयोना फिसा आजायो बेफोरखौनो फेदेरनानै फाननानै आरो बे दाउआबोथ' दानि जुगाव दाउनि बेसेनाबोथ' गोबाङानो जाबाय आरो दाउ अमानि बेसेनाबोथ' गोबाङानो बेबायदिनो बो नि बेसेनाथ' गोबां आरो बोरमा मासेयाबो जुदि बोसोराव बिदिनो मान नैै माथाम बिदिनो फिसा होयो आरो ना
औ औ
खायसे बोरमाया बेबायदिनो बोसोरसेबो लाया से बोसोरबो लाया बेबायदिनो गु जि बेबायदि दानावनो फिसा आजायो आरोना
औ औ ओ बिसोरथ' बिसोरनोथ' आदारखौ बायनानै होनाङाना नोंथां
बिसोरनोथ' ओहो बायनानै होनाङा बिसोरो गांसोखौनो जाखायोना आरो गांसो नङाब्लाबो बे दंफांनि बिलाइ बेनिफ्राय औवा बिलाइ बेफोरखौनो जायो बे फोरखौ हाननानै होयोब्लाबो बेनिफ्राय बेबायदिनो दुब्लि फो थारफोराव खानानै दोनब्लानो जायो बेनिफ्राय सान्दुं अखाफोरखौ मोजाङै नायनांगौ आरोना जोथोन लानांगौ
औ औ
अ बेबायदिनो मोजाङै जोथोन लायोब्लानो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो आरो दानियाथ' बेबायदिनो भेक्सिनफोरबो ओंखारबाय एसे जाहांनाय समावनो भेक्सिनफोरखौ होयोब्ला मोजां जायो आरोना बांद्राय जाथारो नो हाया बेबायदिनो जोथोन लानानै बेबायदिनो नायनानै होनांगौ आरो भेक्सिनफोरखौबो दाउफोरखौबो औ दाउफोरखौबो बेबायदिनो जोथोन लायोब्ला मोजां जायो दाउ अमा बेफोरखौ गासैखौबो फिसिबाय जेला जोथोनखौ लाखानांगोन ना नोंथां औ
दाउ अमा फोरनि बा बाहेर जे जोंङो मोसौफोरखौ फिसियोब्ला जे बिसोरखौसो जोथोनल' लानांगौ नंङा होमबा नोंथां बिसोरो जोंङो बिसोरखौ बेखौ फोथाराव हैना दोनबानो बिसोरो गावसोरनो आदार जायो बिसोरो बारा बेमार आजारबो जाया आरोना नोंथां बोरमाजों मोसौ मोसौजोंहाय बेसोरखौ लायोब्ला जोंङो ओरैनो गोरलैयैनो रां रांखावरि बाहायालासिनो बिसोरनोथ' आदारबो बायना होफैनाङा नालाय मोसौ बोरमानो बिसोरो मिथिंगायाव मोननाय आदारखौनोजायो बेनिफ्राय जोंङो दाउ अमा फिसिनायनिख्रुइ बेवहाय बांसिन मुलाम्फा जायो होननानै आं नोंथां बुंनायाव नु हरबाय आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ बेफोरबायदि बिदिनो दानि जोंनि संसार बर'फोरनि जिउ खांलांनायाथ' बेफोरबायदि बिदिनो दाउ अमा फिसिनाय मोसौ बोरमा फिसिनाय बेफोरबायदियानोसै आरोोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ ओ दा जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां दिनैनि बे सुंद' सावरायथिखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा? औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ